औ औ खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय
अ
आं नोंदांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन माने था थालांदोंमोन आद्रा जादोंमोन ओ बार हावानि सोमोन्दै नोंथांङा एसे बुंनो हागोन ना? आबहावानि सो
अ अ अ दाथ बारहावाया जोबोद बिदुं बांगासिनो जोंनो थानो हायि गरम जागासिनो आरोना।
औ दाथ जोंथिंबो बहुत गरम दुंहाव औ थासारियानो
बेफोरनि जाहोनानो जादों हायो ओमफायो हानानै सम सम सम हानानै थांफिनो अखायाबोथ गोबां बिबांनि हानो नागिरला दानिया। बेफोरनि गोबां जाहोनफोरानो जादों बिल्ड दिं गायसननाय ओ दंफां दानफायनाय इनिफ्रायो इन्डास्ट्रि बहायनाय बेफोरनि थाखाय जागासिनो बेफोरो नोंथांङा खिथानो हा गोन नामा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मा दा राहा लानांगोन।
बेफोरखौ सुस्रांनो माने दानि जुगावथ माने ओ गोदो मिथिंगाजों बुंफबनायमोन जोंनि आब हावाया नाथाय दानि जुगा एसे एसे माने ओम बिफां दानस्रायनाय बा कल कारखाना बांसिन बाहायो। गोदोर गोदोर बिल्डिं दंङ बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जालांबाय थादों आरो फाय लोगोसे जोंङो ओ ओम बार गुबुंले दै गुबुंले हा गुबुंले आरो सोदोब गुबुंले बे मोनब्रै बाहा गोआव जोंङो आबहावाखौ मोननो थांङो आरो ना। थाय आरो लोगोसे गारि मथर बांबोनाय बेनि थुवानो इदिनो जोंनि माबाया
पलिउसन जायो गुबुंले जायो।
बार गुबुंलेया बांद्राय जायो आरो लोगोसे जोंनि प्ला स्टिक बाहायनाय बे प्लास्टिक बाहायनायखौ फोजोबस्रांनांगौ माने प्लास्टिकखो जोंङो मानसिफोरा मा बांसिनानो बाहायो ओमफाय गारो माने बेनि जाग गायाव जोंहा बांसिन खहा जायो ओमफाय
हाया खहा जायो आरो बेफोरखौ सावनो थांङोबा आरो बाबायाबो ओ बारहावाया गुबुंले जायो। ओम बिनि थाखायनो मोजां जोंङो जेनेबा प्लास्टिक बाहायनायनि सोलाय जों माबा मोनसे ओ नेचारेल बेफोरबायदि बाहायनाया मोजां
गो ओमफाय खेबसे टाइमाव माने मोनसे टाइमाव प्लास्टिकनि बाहायनायखो बन्द' खालामथ'नोमथदोमोन ओ ओरै जाफिनबायदा प्लास्टिक गैयाबानो जाया एफोरबायदि जाबाय माने
बेयाव ड्रिस्टिक ओं बेयाव आरो माबानि ड्रिस्ट्रिक कालेक्टरफोरा सोलायबानो सोलायदों माबाफोरा ड्रिस टिकनि थासारिफोरा सोलायलांफिनबाय थायो। जेनेबा नो दा गोदान ड्रिस्टिक कालेक्टर फैलायबाथाय बिनि रुला बेलेग जालायसिगोन। आरो नेक्स्टआव गुबुन फैबाथाय बेलेग जालायसिगोन। जोंनियाव बै समाव बि दि जादोंमोन जेनेबा ड्रिस्टिक कालेक्टारा सासे फैदोंमोन बिनि थाखाय सोलायदोंमोन प्लास्टिक बाहायनाया जोंनि माबायाव जोंनि टाउन एरियायाव गैयानो जाथ'दोंमोन। ओमफाय दा आरो बेलेक जालायबाय, बाहायफिनलायबाय।
आ आरो जोंनि दै गुबुंलेनि बागै आं एसे बुंनो सानो दै गुबुंलेयाबोथ' आथिखाल जुगाव जागासिनो। माने गोदोनिफ्रायबाबो दा एसे माने बांद्राय जाबाय आरो दै गुबुंनाय जाहोनफोरा जेरैबायदि दंग' नालाफोराव मानसि आरो जिउ जुनारनि खि हासुदै बेफोरखौ माने बाहाय हरनाय जायो, माने ओरैबायदि उम्म उम्म। ओरैबायदि माने बांसिन दा गुवाटिखोनो हमलाय गुवाहाटि सिटिखोनो हमना ला। ओरैबायदि माने ले माने ओ नोगोरारि सोहोराव माने बांसिन लेथ्राया जाबोदों आरो।
औ मानोना बेयाव आरो सुबुंनि अनजिमायाबो गोबां।
अ दाखोर दालाफोरखो गारहदो।
गाहरनोबो जायगा गैया बिसोरनिया ओं।
उम्म बेमार आजारफोराबो बांद्राय जाबोदों आरो बेजों लोगोसे।
उम्म खाथि खाला गारनो जायगा गैला, उम्म।
माने बांद्राय एलक'हलबो बाहायनायजों माने सुबुंनि देहायाबो गाज्रि जाबोदों। उम्म उम्म सोरगिदिं नुवानो माने दुंहाव जोंनिख्रुइ बेसोरना माने बांसिन जायो आरोना।
बांसिन ओं बे गुवाहाटि नोगोरमायाव सुबुं अनजिमानि अनजिमायाबो बारा जाबाय। न' न' बिल्डिं फोरनि अनजिमायाबो बारा जाबाय। बिदिनो लांदां जायगा गैला गाज्रि बुस्थुफोरखौ गारनोबो जायगा गैला। न'नि सेरावनो गारना लानोसै बेनि उनाव बेफोरनिफ्राय गेसाव गोफोन मोनामनाय ओंखारा ओंखारनाया सुबु बुंनि देहायाव एफेक्ट जासिगोन आरो उम्म। बेफोरनि जोहै बेमार आजार आरो थाम्फै बेफोरनिनो था बेफोरनिफ्राय थाम्फैनि जोनोमाबो बांसिन जायो।
जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंनि माने देहानि बेराम आजाराबोथ' बांसिन जायो जेरैबादि देंगु दानि टाइमावथ' देंगु जाबाथाय एकदमबारे गाज्रि थैनायनि लामायाव थाङो आरो।
आथिखालाव बांसिन बेरामानो थाम्फैनिफ्राय सन्देरो।
उम्म उम्म उम्म।
उम्म थाम्फै थाम्फैजों बांसिन बेराम जानाय खोनायो।
अह थाम्फै थाम्फैनि बेरामा ओरैबादि सरखाराथ' होबथानायनि राहा लामाखो लागासि नो खिन्थु
नाथाय सुबुंफोराबोथ' गाव गावनि माबाखौ खामानिखौ मावनांगोनना।
उम्म उम्म।
बिसोरबो गावसोरखौनो एसे हमथानानै बाहायनाय बुस्थुफोरखौ खम खालामनांगोन।
खम खालामनां
मानोना सरखाराल'थ' औ सरखाराथ' इदि होब था जोबनो हाया नालाय खामानिखौथ' मावो सरकारा ना थाय गाव गावनि सायावबो दिडपेन्ड जायो आरो।
अ बेबायदि जोङो मोनसे सोलोंथाइ होनो हागोन दा इयुन जेनेरेसनफोरनि गेजेराव माने फुरा फारि फरा फारिनि गेजेरजों आबहावाखौ माबोरै संरैखा खालामनांगो बा आबहावाखौ जोङो माबायदि उम्म मोजां खालामनांगौ बार गुबुंले दै गुबुंले हा गुबुंलेफोरखौ जोङो माबादि मोजां खालामनांगौ बा बिफां दानस्रायनाय मानायफोरनि गेजेराव यावबो जों बेफोरखौ माने ओ फुराफारिनि गेजेरजों दानि जेनेरेसन फोरख गोजों फोरोंलांनो हायो।
औ जेनेबा बिफां फांसे दानफायोब्ला नों बिनि सिगांनो फांनै बिफां गायनांगौ।
औ इफोरबायदि आरो जोंथ' गायनाय जोंनि आबहावा मुलुग सान बा जुनआ बे जायो आरो ना माने दंफाङाथ' जोंना जोंनो साया होयो बेनि बहुत बेनिफिट दङ आरो जोंना।
औ नाथाय बे समावबो ओ आबहावा बुहमनां आबहावा माबायावबो सानावबो सुबुंफोरा बिफांखौ गायो नाथाय बेखौ जोथोन लाफिना। नों गायनाय दिनखालिल' गायो। ओमफाय उनाव बोरमायानो जालांखो ना दै होनो सोलाबो बेयाव बिफांफोरा थांनानै थाया आरो बांसिनानो नोङो हानद्रेद पारसेन्ट बिफां गायदोंबा बेयाव थारटि पारसेन्टआल'' थांनानै थानायनि सान्स आ थायो आरो।
उम
उम आरो बेफोरनि जाउनाव बिदुं जां बिदुं बांनायनि जाहोनावनोथ' दा आरो ओ ओ मानसिफोरा प्रेसार स्ट्रक जागासिनो बांसिनानो दा आजिकालि प्रेसार जानानै थैनाय खोनायो।
उम
बेनि थाखायनो जायो आरो।
अ
उम
ओमफाय माइ आबाद मावनायफोरावबो बा बांद्राय बांसिन आबाद मावनायफोरावबो जों मा हासार बाहायनाय माने मुलि बाहायनाय मुलि बाहायनायफोरखो बांसिन नुनो मोनो आरोना।
जायनि जाहोनाव हाया गुबुंले जायो।
उम हाया गुबुंले जायो।
उम एम्फौ एनला थैयो।
उम
उम
ओमफाय आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन नोंथाङा आबहावानि बागै?
अ बेनोथ' जादों दा बहुद प्रब्लेम खोलैगासिनो आबहावानि बिदुं बांनाय अज'न लेयार दिप्रेसोन ओमफायो दा हेल्थ इसुफोराबोथ' बारा जाबाय थायो नालाय सुबुंफोरनियाव दासान्दिथ' बहुद बिदुं बांनानै मानसिफोरा प्रेसाराव गोलैना थानाय बिदिनो गोलैना थानायनि उनाव बिदिनो जेनेबा सिखारनो हायि जायो। दाखलि सा दाखलि साननैसो सिगांसो जोंनि लोगोनि बिफायानो बेबायदि जानानै थैनानै थांबाय।
ओं खोनानो मोनदों आङो दुखु खुबो नांदों जोबोद माने हुम
मानोना न'खरनि गाहायानो बिदि थैनानै थाङोब्ला दुखु नाङो।
दुखु नाङो दुखु नाङो।
दा जिहेथु दुखु नांगोन
उम
दा बिथाङासो बोरै दंगासिनो मिथिला आरो।
उम
दा जों ग्रोम गामोन औ जों जों थ' माने गाबोन खबर लानो होनदों। माने लोगोफोरा नाथाय थांगोनथ' थ थांगोन थाङा बिदि जेनेबा गारिफोरा जायगा थोयोबा जेनेबा थां गोजान जायो नालाय जोंनि इनस्टिटिउटनिफ्राय डाइरेक्ट लांनो नागिरदों लामायाबो गोजान नालाय। गोबां गारि मथर सोलायनांगौ जायो ओमफायो गारिया जायगा थोयोबा थांफानो सानदों खबर लास्राना फैनो।
थांनो मोनबा मोजांमोन जोंखो जेनेबा नुबा एसे गोजोननायबो मोनगोन। ना बुहुत हारसिंबो जायो दा टाइमाव माने आं माने साननायफोरा एसे मा खामगोन मा मागोनबो एसे जायो। आरो जों एसे हेफाजाब हैनो मोनबाथाय गोजोननायबो थागोन जोंबो।
थाखाजों हेफाजाब होनो हायाबाबो इमसनेलि हेफाजाब होबानो जेनेबा मोजां जायो आरो।
आं मोजां जायो मोजां जायो।
फरायनाय मानसि नालाय बोरैथो जेनेबा फाइनानसियेलि जेनेबा सापर्टथ' होनो हाला जोङो।
उम उम
इमसनेलि सापर्ट खौनो होनानै मोजां मोनो आरो।
अ थाफानो मोनबा मोजां जोंनिबो मो मोजांबा बेखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनदों। जोंबो दुखु मोनदों होमबाबो जों मा खालामबावनो आरो जोंनाथ' इदिनो जायो।
दे होमबा गाबोन थांफानो हायोबा थांनोसै।
अ अ अ दे होमबा गोजोननाय थाबाय।
ओं दे।